खाथि खाथियाव थानानै मोनला दामोन औ औ फंबा फंनैल' ओ बि बुंबाय थाग्रा सजन फिथाइ जाजायोना जाजालाथाय बियो जाजाला नै राबाय गयजों जोंजोंनो गय सबनखौ ख मोनगसि दा नव आरो
हाजोबा ओरैजायनि माबाखौ मा होनबाय हाखर जावनाय जा यखिजाया बे बाहेरायावसो दंमोनफ्राय गावसनि आुु आसु नि फुसायानो थाइ सल'स जाजोब्बाय आरिया
जां नुवाखलाय ए फ फिसााल' लै बेबो दङ लै फिसा फिसा गोजौ दङ
गोजा गोजा
लाबोद' लाबोद' लाबोद' मा मा दङ।
मोनसे दावराव जोंहा रायजलायबाय द बयावसो थाहनो जाग गानसै नायखादों ननोङो दा दावरावआवसोगोन।
जिराय खुनि। जिराय
दासो बख'दों दा आंनाबो दासो बख'दों।
थ' आं जिरायसैाय गोथांफ हरबावो बिसिन मिथिगौनो थायो दावथामबो राव खाम थुम बुनांखासिगोन रायलायगासि नै जों बिजों रायजलायोबा जों मैयाबो बिजोंनोायलायदों।
औ। बिजों गोमोरलाय बारायलाय
इयाव थुनानैल' हो ओमबानो
दुगैफिनखा नांगोनसो। जानो नायाखै बेयो ओहो बैयाव सिखारो बावदोंसो आं। मोखाङावनो सिखारो ददा बिना जायाखै बे जोंनि थास फुरा खालामनाया बिदियाबो सिखाराखै नोंना।
दस्रा नाम्बाव जायोदां। आंना बो एखमबा बिदि जायो। ओमाफ्राय आंना जा बिनो हारसिंनो।
औरा आसुरिदसो सानफ्रामबो बेखौनो बे मावबाय था। दाखोर जानो रोङिसो जानांगौमोन ने?
स्कुलनि सुखिदारबाबो जाखार बेबानो जायो। हायै मावनाङा थांलाय फैलाय जिनिस लायना होफैनायखौनो बाखायो आं। खालि आंना ओरैल' न'आव आराम आं जिरायै जिरायै जानायल'। ओमफ्राय बेरायहैनाय। बिलासि बिलासियाव माबायाव दखानाव आराम बेरायनाय जाहैनाय ओमफ्राय थान्दा थान्दा गारिजों कारजों बेरायनानै आराम। जाहैनाय लोंहैनाय।
मालायसो साननायफ्रा। हाथ' गैया।
सिमाङावसो होनबायना आंना।
नालाय आयै बेरे जोनाया।
सोमजुब बायलै। न'आव हाथदो थाबाय थाबाबो गोसोम जाखायो औ।
खनसेनोबा ओमफाय साय साइस नुथारो आहा मैहाय मानसिफोरखौ साइस साइस नुथारदों सोरखौ सोरखौबा जोंनि माबायाव हाबग्राफोरखौ हाबग्राफोरखौ।
माराम माराम थाफायो बिसोरो।
औ हस्टेल थाग्राफ्राथ' बुंनाङा ओमफ्राय बे रुम थाग्राफोर आराम आराम मोनजायोना खालि गाव जानो गोसोबाल' संनाय मानाय।
ओंखारनाङाबो मायाबो आंनाथ' ओंखाम ओंख्रिया नोगोद थागोन दां थानांगौबा संना जानो बानायानो। औ ओमफाय दुगैनाय बेफोरावल' ओंखारला बायनाय। आङो सानसेयाव खेबसे एखमबा सानसेयानो आं जानाय नंबावासो ओंखामखौ आं हारसिं थानांगौबा। ओंखामखौ संनानै जानो बानायानो जायो आङो संनानैबाबो जायो ओहो बे जाम्बि नोङो बे न'आव नोंसोर थाबाय थाबायना।
औ मानसि थाफाबाय ना नों सङाबा उफाय गोयाना उम।
गोसोबायदि जाबाय नालाय नों एखमबा मेथाइ जानो लोगो मेथाइ जाबा उदै बुंबाथाय नों संनानै जानो जाबाय।
आंना उ आलदाखा मिथिगौ नों उदैयानो जै ओंखाम जाया होम्बाथाय बोरबासो
नों थादावबाय थाबा जेबो मोना नोङो ओंखाम सामफ्राम जायो नोङो नों हाजार मेथाइानो मोनजा माबा गोथाव गोथाव बुस्थुआनो मोनजा नों ओंखाम मोनजाबा सान्थि थानो हाया नोङो। ओमफ्राय नों ओंखामखौ बिदिनो खेनसे खेननैसो जायालासिनो थादावबाय होनबाथाय नों थानो हाबायबो।